हेल' नोंथां
नै ओरैनो दंथ'यो नोंथां। नोंथाङा मा खालामदों?
अ नोंथां आंबो ओरैनो दङ' आरो।
ए जानाय लोंनाय जाबायना?
औ नोंथां जाखांबाय। ओमफ्राय नोंथाङालाय जाखांगोना जाखाङाखै ओंखामफोरखौलाय?
जाखांबाय नोंथा जाखांबाय आंबो। जोंनिथिं गोबां अखा हादों।
ए जोंनियाव सान्दुंसो दुंदों नोंथां।
मा होनदों नोंथां?
जोंनियाव सान्दुंसो दुंदों होन्दों गरमसो जोंनिखिजाय।
अ नोंथाङा फन खालामनाय बेनि जाहोनखौहाय फोरमायदो?
औ माने नोंथां आं नोंथांखौ माने मोनसे खोथानि सायावसो सावरायनो होननानै माने फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ देलाय बुंलाय
औ माने आङो नों थांजों औवानि सायावसो माने सावरायनो सानदोंमोन आरो। जेनेबा जों औ औ जेनेबा जों औवाजों मा मा बानायनो हागौ बा जों बेफोरजों बानायखांनानै मा मा जेनेबा जोङो खामानियाव बाहायनो हायो औवाखौ माने बिफोरनि सोमोन्दै सार नोंथां जों माने एसे रायज्लायनो सानदोंमोन आरो?
औ औवायाथ' जोङो जोंनि बर' हारि जोंनि खोथाखौनो जोङो मख'गोनांसिगोन बर'फोरा गोदो गोदायनि ओरैनो मिथिंगाखौ मोजां मोननाय बा हाग्रा बंग्रायावहाय जिउ खुंनानै जिउ दैदेनबोनाय सुबुं माहारि नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंहा हाग्रा बंग्राजों बा अरनजोंहाय जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ आरो आरो इयुनावबो थाबाय थागोन। दा जोङो
औवाखौ जोङो जाग्रा आदार महरैबो बाहायबोदों बोगासिनो दङ दिनैसिमबो आथिखाल आथिखाल मुगासिमबो जोङो। औवाखौ जाग्रा महरै बाहायबोदों जेरैहाय औवा मेवाइ गोखै खालामनानै जायो आरो मोनसेया गोथाङैबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नुनो मोनो सोरबा सोरबा जानायखौ जों नुनो मो नो बेनि अनगायैहाय जोंहा थांनानै थानो गोनां जायोब्ला जों गावखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनो गंसे ओ रैखा थि गोनां न'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
खौहाय औवाजोंनो बांसिनै बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आथिखाल मुगायावहायथ' औवाखौ बारा बा हायनायखौ नुनो मोनाखै। माने नोगोर ओनसोलफोराव हाय बारा एसे बाहायनायखौ नुनो मोना। न' लुनायनि बेलायाव बुंदों आरो आं नोंथां। नाथाय गोदो गोदाय समनिफ्राय बा गामियारि ओनसोलफोरावहाय जोङो औवाजोंनो बां सिन आइजें आइला बा न' बां नुनायखौ जों नुनो मोनो। नोगोर ओनसोलावबो बा बाहायथारै होननानै बाहायथारा होननानै जोङो बुंनो हाया। नोगोर ओनसोलावबो बेबायदिनो टेन्ट हाउस माबा माबि लुब्लाथाय मा खालामनो गोनां जायो जोङो औवाखौ औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नों थां दा गामियारि ओनसोल फोरावहायबो सोरबा सोरबा पाकानि नफोर लुनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय फाक्कानि न' लु ब्लाबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? जों ओ वाल मोनसेखौ गोजौनिफ्राय ताला ताला बिल्दिं खालामलांनायावहाय जोङो औवायाव गा खोनानै जों न'खौ बा इटाखौ सिमेन्ट लगायनो गोनां जायो नङा होमबा नों थां? बेजों लोगोसे जोङो न' बांनि अनगायैबो जोंहा माखासे आगजु, आइजें आयलाफोर बानायनायावहाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो। जेरैहाय जोङो ना हमग्रा जेखाय, ख' बाय ख'खा सेन बेनिफ्राय आरो न'आवहाय न'आव बाहायनाय आगजु जेरैहाय जोङो माइरं सालिनो बा माइरं जावनो थाखाय सानद्रि सानद्रि संग्राय बेफोरखौ जोङो औवानि औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो। आथिखाल मुगायावहाय औवा औवाजों बानायनाय बे जेखाइ खबायफोरखौहाय फ्राय गोबां बिबांनि सुबुंफोरानो रोंलिया आरोना। सोरबा सोरबाल' माने रोङो। एसे बोराय गाहैला माने जेनबा मानसिफोर थायोब्ला सिगांनि समफोरावहाय मा खालामोमोन नो नोंथां? बे औवाजों उन्दुनाय सान्दांगा बा बे मा होनो बाख्रियावजि सिगांहाय दुलि होननानै बुङोना जोङो सिगांनि समावहाय गोबां हायोमोन ना? बै दुलिखौबो औवा औ औ माइ दोनग्राया। बै दुलिखौ बो जोङो औवाजोंनो बानायोमोन आरो बेनिफ्राय दारहा दानि समावहायसो जोङो कारफेटफोर बनानै जिरायनाय बा गोलांस्रोलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय सिगांनि समफोरावहाय जोंङो दारहाखौसो बांसिन बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनदोंमोन आरो। बेजों लोगोसेनो आथिखालावहाय जेखाइ खबाइ गंसे बायनो थांङोबा जोंङो बाजौ द'जौ बेबायदि होनानैसो जों लानो हायो आरो। नाथाय सिगांनि समफोराव हाय आजै आजौमोन बा आबै आबौ मोननि समावहाय मा जायोमोन साफ्रोमबो हौवा बा ओ हौवा माहारियानो बैफोरखौ बानायनो रोंखाजोबनाय लेखायै गावबागाव-गावबाागाव न'आवनो गंफा गंफा सेन ख'खा बा जेख खाइ, खबबाय बै फोरो थाखाजोबो हिसाबै बेफार फालांगियाव बेफोरबायदि एसेबां बेसेन गोसा बा दाम होनानै जोंङो बाजौ, द'जौ बेफोरबायदि रां बाहायनानै लानो गोनां जायामोन जिहेथु गावबा गाव न'खरावनो सबबो दानो बा-बानायनो बा लुनो रों हायोमोन नालाय बेनिखायनो बेफोरबायादि बारा एसे रां रुफा खरसा खालामनो गोनां गैयामोन आरो।
औ औ नोंथां।
नोंथांनि बेलायाव बा नोंथाङा नुनो मोननाय मोनदांनायफोरखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? जेनेबा औवाजों
औ नोंथां जेनेबा नों जेनेबा औवा होनबाथ' जोंना बयनिबो ओ बा बारियाव न'नि बारियाव जोंना औवाया थाखायो नंङा होमबा नोंथां?
मा होनदों नोंथां?
माने औवा होनबा जोंना न'नि बारियाव थाखाया होमबा औवाया नोंथां? बयनिबो न'नि नाव आरो औवाजों जेनेबा बानाय बोनाय बुस्थुफ्रानो आं नुबोनायफोरा जेनेबा आवगोलथ' जोंनिया ओरै बिसनाखौबो बानायनाय जायोमोन हेबनानै जेनबा आरो ओरै जोंना थोरसिल'था दोनो आ बा थाखाय टेबोल बायदि बानायनाय जायोमोन। मोन आरो जेनेबा औ आरो इनिउ सायावनो जेनेबा जोंना दा अमा, दाव फोरखौ दोननो थाखायबो जेनेबा गन्द्रा फोरखौबो जोंआ औवा ओमनानै दोन लुनानै माने दोननाय जाय योमोन नङा होमबा नोंथां? आरो बिनि सायाव जोंहा जेनेबा ओरै ओ बिबाल-बिबारफोर गायबाबो जोंहा बिबार खानो थाखाय बोरमा-बा अ-मा बोरमाबा मोसौफोरनिफ्राय माने रैखा खालामनो थाखाय जोंङो ओ बिबारफोरनाव माने बेरा होनानै दोनोमोन। आरो दाथ' जोंहा दैज्लां जायाखै नामा नों थारमाने माइ गायनायनि टाइम जाबाय नालाय दाथ' आरो माने दाथ' जों माइखौथ' खोथियाखौसो फोग्रो नङा होमबा? ओ ओमफायनो माने ओ बेनि थाखायनो जोङो खोथियाखौ माने रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेराजोंसो बेरा माने औवानि बेराजोंसो माने दुमथेनानै दोनो नालाय बेफोरनो आरो बेनि सायावथ' ओ जेनेबा जोङो ओरै नायनो थांबा मारै ओरै गोजौनि बुस्थु जेनेबा गय बा फाथैफोरखौ हानो थाखाय जोङो ओरान औवाजों होनानै हाननाय जायो आरो ओ आरो औ औ आरो गस्लाखौबो लामानो। थाखाय जों दान्दा औवानि दान्दाखौ माने दिरुं गैयाबा जों औवानि दान्दायावनो लामनो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ आरो औ औ माने नोंथाङा आरो एसे फोरमानना होबावनो हा हागोन नामा आंनो जेनेबा नोंथाङा मिथिनायफोर
फोरमायनायाथ' जोंना सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जोङो औवानि गोनांथिया माने जोबोद जोबोद गोनां जेरैहाय रुवा, खदाल, सिखा, खदाल आइथिं बेफोरावहायबो जोङो मा खालामनो गोनां जायो। औवा औवाखौ जों बाहायो। बिफां दंफांफोरखौ जों होनो हायो खिन्थु आथिखालनि मुगायावहाय दंफांखौ जोङो खदालाव बा रुवाल रुवा सिखाफोरावहाय जोङो होनो थाखाय मोननो थांलिया नङा होमबा नोंथां? जोङो औवाखौ
खौ नुआबो माने जोंनि बर'फोरनि न'खरावहाय औवा बिफाङा जुफासे जुफासेब्लाबो थाथारो नङा होमबा नों थां बेनिखायनो जोङो गोरलैयैनो मोननाय बाय मोननायखौ जोङो मा खालामो रुआबा सिखा खदालफोरावहाय जों होनाय खौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे दायो दैज्लां बोथोर मोन लायबाय माने दैज्लां बोथोराथ हाबा खै हाबनाया गोलोम बोथोरा सोलिगासिनो दङ दंना दायो थेवब्लाबो आथि खालावहाय आबाद मावनाय फोरा एसे सिगांग्रो जाबाय नङा होमब नों दा सिगां जोङो आगष्ट फोरा लागि सिम माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जुलाइ जानाय लोगो लोगोनो जोंना गायनाय फुनायाबो मा जायो जोबस्र'हैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बियावहाय जोङो माखासे जेरैहाय मोसौ बुनो थाखाय लावथि बाहायो। बैफोरबो औवानिखौसो बां बांसिन जों नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे मै मैखौबो जोङो औवाजोंनो बानाय नायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो मोसौ मोसौनि बे सिगाङावहाय जे होयोना गोलावहाय गन मोनसे बेखौ मा होनोमोनथाय बेखौबो जोङो औवाजोंनो हायथाग्रा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावहाय मा जायो न'खौहाय समायनायै जाहाथे मोसौ बोरमा हाबनो हायै बायदि समायनायै साजायनो थाख खाय जोङो बेरा होनानै लायो। दाउनबा नोग गोर सोहोर ओनसोल। फोरावहाय मा जायो जोंना उवाल होयो नङा होमबा नों थां थिग बेबायदिनो जोंना बो गामियारि ओनसोलफ्रावहाय जेवरा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दे होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
ओंखायनो दोनथनाय दोथनोसै बेखिनियावनो।